ह
हेल'
हेल' औ औ नोंथां खोनादों।
औ खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय। ओ स' नोंथाङा ओरैनो मोजाङै दंना नोंथां?
ओ दङ नै।
औ दे होमबालाय जोङो बे सम औ होमबालाय जोङो बे समावहाय आ मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायगोन। आरो बे आयदायानो जाबाय
औ
जेनेबा जों दिनै बे बे गथ' गथायफोरनि सोमोन्दै जोङो दसे सावरायगोन।
औ औ।
स' स' जेनेबा जों नखर गंसेयाव न'खर गंसेयावथ' बयनि न'खरावबो जेनेबा बिमा बिफा थायो‌ आरो बिमा बिफाजों लोगोसे गथ' गथायफोर थायो।
औ औ।
गथायफोरखौ फेदेरनायाव फोरोंनायाव जेनेबा माबायदि जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ बा माबायदि जोङो गथ'फोरखौ खौ ओ मोजां लामायाव जों बेखौ जेनेबा लामा खिथिनांगौ मा बायदियै बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बिदिब्ला आङो जागायनोसै। जै ओ न' ओ न'खर गंसे होनोब्लाथ' जोङो मिथियो न'खराव बिमा बिफा बि बिबौ बिबै गथ' गथाय थायोब्लास सो बे मोनसे न'खर खोनादोंना नोंथाङा औ न'खर न' खर गंसेखौ फोसाबनोब्ला बा जोङो गथ' गथायखौ मोजां खालामलांनोब्ला जोङो एक नम्बराव बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होनांगोन ओ गावनि गथ'आ माहा थांदों सोरदों लोगो जादों ओ बेसे टाइमाव न'आव था न'आव गैया बा बेसे समाव ओ न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन बेफोरखौ नोजोर होनांगोन।
आरो गथ' गथायखो जोङो फरायनाय समाव फरायहोनांगोन जानाय समाव जाहोनांगोन। बा गाज्रि हुदाफोर दङब्ला जोङो रायनानैब्लाबो बा रायनानै मा नियाखैब्ला जोङो एसे एनै सिगिनानै लावथिफोरदों बुनानैब्लाबो सिगिनानै जोङो गाव गावनि गथ'फोरखो मोजां लामा थि थिं लाबोनो थाखाय जोङो बिमा बिफा जानानै सेस्था खालामनांगोन। ओ दानि गथ'फ्राथ' गोबां ओ सनस सल जालांबाय गोदोनि बादि ओ जोंनि समनि बायदि ओ दानि गथ'फोरा ओ माने ओंखाम ओंख्रि गेलेला बा बाथा गेलेला बेफोरबायदि ओ खेला दुलाफोरखौ गेलेला आरो दानि गथ' फोरा माने खालि मबाइल खालि लोगोफोरदों गिदिंनाय बाइक सलाय नाय बेफोरबायदियावसो बांसिद्राय गोसो होनाय जालांबाय आरो।
स' बिनिखायनो जोंनि बिमा बिफाफोरा एसे नोजोर होनांगोन गाव गावनि गथ थ'फोरा बबे लामाजों थांदों बा बबे लोगोजों थाबायदों माबायदि जादों लोंदों बेफोरखौ जोङो आन्दाज खाला आरो जोंनि गथ'फोराबो ओ बिमा बिफाया माबायदि फोरोंदों बेफोरखौ एसे बुजिनो ना जानांगोन बा गथ'फोराबो मानिग्रा जानांगोन गथ' फोरा एसे ओ बिमा बि फाखो दम होयोब्लानो बिमा बिफायाबो मबाइल दाबिबानो बेफोरबायद दि होनो नाङा आरो आंनि साननाय मथेब्ला आरो ना नोंथां। ओ औ एस से बियोब्लानो बा एसे दम होयोब्लानो दुमकि होयोब्लानो दानि जुगाव बिमा बिफाफोरा माने ओ लोगो लोगो हा बन्दक होनानैबाबो मबाइल होगोन बाइक होगोन बेफोरबायदि खालामो आरो नाथायब्ला आंनि साननाय बादिब ब्ला बेफोरो गोबां गोरोन्थि जोंनि बिमा बिफाफोरा बेफोरखो
गोबां साननो गोनां आरो बेफोरखो होयोब्ला आंनि गथ'आ मा जाहैगोन। बा आंनि गथ'आ थैनायनि लामाथिं थांगोन नामा? बा सोरजोंबा बेबायदि एक्सिडेन्टफोर जानानै बा सोरनिबा खहा खालामगोन नामा? बा आंनि गथ'आ गावनि जिउखौ खहा खालामनानै लागोन नामा बेफोरखो गोबां साननो गोनां आरो बिमा बि फा जाबायब्ला बिमा बिफाया ओ गावनि गथ'फोरखौ जेब्लायबो मोजां जाजानायखौ हास्थायो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ जोंनि बिमा बिफाफोरा जेब्लायबो बि फिसाफोरखौ मोजां जाजानायखौ हास्थायो बिनिखायनो गथफोराबो माने बिमा बिफानि बोसोनखौ बा बिमा बिफाया बुंनाय बा बाथ्राफोरखौहा एसे मानिनानै सोलिलांनांगौ आरो गाव गावखौनो एसे हमथानो नाजानांगौ आरो दानि दानि लाइफ मोनफोराथ गोबां ङानो बिदनो लोनाय जानाय द्राग्स सोबनाय गान्जा सोबनाय बेफोरबायदि जों गोबां बिदिनो गाव गावनि ओ बैसो गाव गावनि फरायनो गोनां समफोरखौ आद्रि खालामनानै जालांदों बा गाव गावनि सोलोंथाइ लानांगौ समाव गोबां ओ फरायसाफोरा नों बा गथ'फोरानो बिदिनो ओ गाज्रि लामाफोरजों जोङो थांनायखौ नुनो मोनदों। जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला बा फरायनाय समाव फरायनानै लायाब्ला इयुनाव गाव गावनो गथ' गथाइखौ फोरोंनायाव बा न'खर खुंनायाव गाव गावनो माने उसुबिदा दा गियाननि अभाब बे मोनसे जाहैगोन आरो सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' ओ जोंनि नि दानि बे आथिखालनि जुगाव सोलिनो हानाया गोबां गोब्राब जानानै फैबाय बिनिखायनो गथ'फोराबो बिमा बिफानि बोसोन खौ एसे मानिनांगोन बा सोलोंथाइ लानायाव गोसो होनांगोन। आरो बिमा बिफायाबो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोबां नोजोर होनांगोन जानाय लोंनाय उन्दुनाय थानाय आरो नांगौ जाब्लानो थाखा फैसा दिहुननानै होनाय बेफोर हुदाफोरखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा गारनांगोन आरो अब्लानिया जोंनि गथ'फोराबो एसे गाव गावखौ हमथानो हानाय बेफोरबायदि जाहैगोन आरो आंनि साननाया बेसांखिनियानो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानोब्ला फोरमायनो हागोन।
औ। नोंथाङा फसायनो नोंथाङा गावहाय जि एक्सपिरियेन्स दङ बे एक्सपिरियेन्सनिफ्राय नोंथाङा फोरमायबाय थारैनो नंगौ जेनेबा थिगानो नोंथाङा बुंनायफ्रा गासिबो सैथोखा।
उम।
जोङो जुदि ओ बिमा बिफा जानानै ओ गथ' गथायाइफोरखौ जुदि जोङो मोजां खालामनो नांगौब्ला जोंनि फार्स्ट थिंआ बेनोदि जोंनि न'खरा मोजां जानांगोन।
औ औ।
नों न'खरा जानांगोन न'खरा मोजां जानांगोन मानो होनना होनब्ला बै गथ' गथाइनि आखला बे गथ' गथायनि बे गुदि फरायसालिया बे गावसोरनि बिमा बिफानि न'आनो
औ औ औ।
बे आखल आखु मोजां जानाय आरो मोजां जायैनि गुदि फरायसालिया बे गावनि नख न'खरनिफ्रायसो जायो बियो।
औ औ।
जोंनि जोंनि जेनेबा आथिखालाव मानसिफोरा मा खालामो बिसोरो जेनेबा मा खालामो गथ'फोरखौ ओ फरायसालिफोराव एदमिसन होना होयो ओमफ्राय एडमिसन हना होनानै ओ बिदिनो जेनेबा मा फरायो मा थायो जेनबा बिसोरनि गावनि खामानिखौ जेनेबा मावहैयो आरो नाथाय जेनेबा बिमा बिफाफोरा बिथिं जेनेबा एसां गोरोबथलाया बेफोरबायदि न'फोरबो जेनेबा आङो नु-नु-नुदों आरो बिसोरो मा खालामो मा फरायो। जों मा फरायखो बेफोरखौ जेनबा एसां ओ माने खबर लाहरबाय थाया जास्ट जेनेबा स्कुलाव थांनो होबाय थांदों मा खालामदों फरायदोंनो मा मा फरायखो बेफोरखौ जेनेबा एसेबां बिसार उदिस लाया बेफोरबायदि आरो नाथाय आंनि बुजिनायाव बे गथ'खौ जुदि नों सासे मोजां गथ' बनायनो लुबैदों ब्ला बे गथ'खौ सासे मोजां मोजां मानसि बेखौ बनायनो सान सानदोंब्ला बिनि मेन बे बिनि मेन फरायसालिया जाबाय बे गावनि न'खरासो। मानोना बिनि बि गावनि न'खरनिफ्रायसो बिनि रायलायनाय मानसिजों रायलायनाय गुबुन खो सनमान होनाय गुबुनजों रायलायनाय रेसपेक्ट होनाय बेखौ बबेनिफ्राय बेखौ फुर ओ सुलोंगोन। बे बै जि स्कुलाव जि फरायसालियाव बि फरायदों बि स्कुलनिफ्राय बिखौ बियो सुलुङा बियो। नाथाय जि न'खराव जोनोम जादों जि न'आव जोनोम जादों बै न'निफ्रायसो बैफोरखौ मानसिखौ माबायदि रेसपेक्ट खालामनांगौ मानसिजों गोदोर मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ गावनि लोगोफोरजों माबादि रायलायनांगौ ओ बिबौ बिबैफोरखौ जेनेबा मान सिनो माबादि रेसपेक सनमान होनांगौ बेखौ बबेनिफ्राय सोलोंगोन बे गावनि न'खरनि फ्रायसो गावनि बिमा बिफानिफ्रायसो बिफोरखौ सोलोंगोन आरो। मानोना बेफोरखौ फोरोंनाया बिमा बिफानि मोनसे बिबान आरो बेयो।
औ बुं।
सोरबा जुदि जेनेबा मानसि फैदों बिसोरखो मोजां मोजाङै जिरायनो होनाय बा जोंनि आइ आफाया दिनै गैया बेयाव मानोबा फैदोंमोन बेबायदि सोंनाय बिफोरखौ बबेनिफ्राय सोलोंगोन बिमा बिफानिफ्रायसो माने सोलोंगोन आरो नों थां बेनिखायनो बे गथ' गथायफोर खौ मोजां खालामनाय बिबाना बिमा बिफानि सायाव थायो बिनि खायनो बिमा बि फाया अराय सम माने बिनि सोमोन्दै सांग्रां जानांगौ आरो बि बिलायाव गथ' फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनायाव जेनेबा बिसोरो जि स्कुलाव जि फरायसालियाव जेनेबा ओ ओ मुं थिसनना ओ होनाय जाबाय बिखौल' जेनेबा बिसोरो भरसा खालामनानै थायाब्ला बि गथ'वा बे मालाबाबो जेनेबा बे मु मोजां जानायनि बेलायाव जों बेखौ नुनो मोननाय नङा मानोना बिनि मेन आखल आ आखुनि बिनि मेन आखल आखुनि जि सोलोंथाइ बे मेन आ आखल आखुनि सोलोंथाइया बे न'निफ्रायसो जायो नोंथां आं बेबायदि सानो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथाङा थार
बेनिखायनो जेनेबा बिनिखायनो जेनेबा जोंनि न'खर बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' गथायफोरनि सायाव मोनसे मोजां थांखि लानानै बिसोरजों जेनेबा मोजां लामायाव लामा खिथिनाया बिमा बिफानि मोनसे बिबान आरो स' आं बे बिमा बिफा गथ' सोमोन्दै आं बारा गोलाव बुंबाय थाला नोंथां स' बेनिखायनो जोंनि बे न'खर फोरनि सोमोन्दै ओ जि सावरायबाय जों बेखौ बेयावनो दोनथ'नो नाय जाबाय नोंथां।
औ-औ साबायखर नोंथां औ-औ हागोन दे नोंथां। साबायखर